हेल' खोनादों?
खोनादों औ खोनादों।
औ औ होनबा नोंथाङा दायो फ्रि नामा?
औ
अ अ होमबा नोंथाङा फैबा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसै दिनै जों दायो।
बे टपिकआनो जाबाय औ आबादनि सायाव होमबा नोंथांनाव आं मोननैसो कुइसन सोंसै जे नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा रोखोमनि आबादखौ मावनाय जायो ओमफ्राय नोंथां बे आबादनि सायाव एसे बुजायना हो ओ बेखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां। आबाद होनोब्लाथ' जों गायनाय फुनाय जानाय लोंनायनि लाहार फाहार खालामनायखौनो होनो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
आबाद' जों गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोनायखा आबाद होनोब्ला जोंनिया गोनांथार आबाद होनना बुङोब्ला जों दायो बुंनो हायो जोंहा माइ आबादखौनो बिनि अनगायैबो मैगं थाइगं जेरै जोगोनार खुमब्रा लाव फान्थाव बेफोरनि आबादखौबो गोबाङैनो मावनाय नुयो बर' हारिखौ गिबि आबादा जाहैबाय जोंहा माइ आबाद आरोना नोंथां माइ आबादखौ जोङो दैज्लां बोथोराव गायनानै जेब्ला मोनो अब्ला गोजां बोथोर मेसें बोथोर जायो होयो अब्ला जोङो माइखौ हानानै न'आव लाबोनाय जायो आरोोना नोंथां बिनि उनाव जोंहा बेबायदिनो गोबां आबाद मावनाय जायो जेरै बेनि उनाव जोङो जोंहा गोरान खेथिफोरबो माव गोरान आबादफोरबो मावनाय जायो जेरैहाय बानलु गायनाय
औ
आरो गोजां बोथोराव जोंहा
आरो
गोजां बोथोराव जोंहा मुला लाइ
औ
बिदिनो गोबां थाइबें लाव बेफोरखौ गायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां दा जोंनिथिंथ' बेबायदि इसांबो बारा आबाद गायनायखौ नुनो मोननो थांला दा बांसिन आबाद गायनायखौ नुनो मोनो होनोब्ला जों माइखौ गायनायखौ नुनो मोनो बिनि उनावहाय जोङो माइ गायखांनायनि उनावहाय जोङो जेब्ला दुब्लिया खालि थायो अब्ला जोङो बांसिन मानसिखौ आजिखालि दानिया टिसि फोनाय बा जुखाम गायनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो आरो गोदोनि बायदि सबायाइ सिबिं फोनायखौ बे खौ जों खम नुनो मोननोसै गोदोहाय माने जोंहा सबाय सिबिं बेफोरखौ बेसर फोनायफोरखौ बांसिन नुनो मोनोमोन आजिखालि बेसरफोरखौबो बारा फोनायखौ नुनो मोनला दा नों नोंथांमोननिथिंबो मा मा आबाद मावनाय जायो बेखौ एसे नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा
औ नोंथां नोंथाङा जाबायदि दैायो आबादनि सायाव बुजायलांबाय माने मोजाङैनो बुजायलांबाय आरो ओमफ्राय आंबो बुंसै जे जोंनि ओनसोलजोंबो बिदिनो गुबै आबादफोर जेरै गुबै आबादानो जाहैयो माइ माइखौनो जोंनिथिंबो माने गुबै हिसाबै मावनाय जायो आरो गाससिबो माने बे ओनसोलथिं आलो जेंनिथिंबो ओमफ्राय बेनि अनगा जोंहा दङ फाथोनि आबाद दैलाङाव ओमफ्राय मेसेंफोरनि गोरान आबादफोर जेरै कबि गायनाय बेसर फोनाय ओमफ्राय बेसर आबाद ओमफ्राय बिदिनो फान्थाव जिंखा लेस्रा आलु बेफोरबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादफोरखौ जोंनि ओनसोलाव माने मेसेङाव मावनाय नुनो मोनो आरो दैज्लांनि अनगाबो दा बिनि गेजेराव आङो मोनसे आबादनि सायाव बुंसै माइ आबादखौ माबोरै गायो बेखौ खौ बुंसै आं नोंथांनो जोंनि ओनसोलथिं जाय खोनादों ना नोंथां
औ औ खोनादों दे फोरमायनो हागोन।
औ औ अब्ला जोङो माइ आबाद होनना बुङोबाथ' गासैनिबो गुदि जिउ खुंनाय राहायावनो माने बेखौ गोनांथार आरो गोदा-गोनांथार जाना फैयो बियो अब्ला जोंनि ओनसोलाव बेखौ माने जेब्ला जों माइ गायनो नांगौ गायनो गायनोसै अब्ला जोङो हानांगौ जायो जेराव दुब्लियाव जोङो ओमफ्राय जोंहा माने फार्स्टआवथ' जोङो गायनायनि सिगांनो जोंहा खोथिया फोनांगौ जायोना दब्लायाव अब्ला जोङो जेनेबा गोजाम गोजाम माइखौनो जोङो बेखौनो जोङो माइज्लि हिसाबै बाहायनायखौ नुनो मोनो जेराव जोङो गोजाम माइखौ फाथोनि बस्थाफोराव सोनानै ओमफ्राय दैयाव सोमहाबना दोननानै फख्रिफोर बा बिदिनो रिं खुंवानि रिंफोर बेफोराव माने सोमनाय दोननायखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो जेब्ला बियो साननै सानथाम सोबनायनि उनाव ओमफ्राय बेखौ बख'नानै जोङो थास' बिलाइजों बा थालिर बिलाइफोरजों खोबनानै दुंखां होना गाजा बेरहैयो आरोना बिनिफ्राय जेब्ला बियो गाजा बेरो अब्ला बियो माने माइज्लि हिसाबै रेडि जाना फैयो आरोना ओमफ्राय बेखौ जोङो जेनेबा ट्रेक्टर हालेवखांनायनि उनाव जेनेबा दब्लायाव आरोना दब्लायाव गायनो थाखाय बेखौ जोङो हालेवग्रोयो ट्रेक्टरखौनो इउस खालामो जोंनिया थ माने दा दासान्दिथ' बिनि उन-उनाव जोङो ओमफ्राय बे हाब्रुखौबो बारा बांद्राय लेफे लेफेद्राय खालामा एसे माने रानदोब रानदोब बिदि खालामसिगोन ओमफ्राय जोङो फोनायखौ नुनो मोनसिगोन आरो बेलासिनो बे माइज्लिखौ ओमफ्राय जेब्ला बियो फोखांजायो अब्ला खिन्थु बेयाव अखाफोर मोनना होब्ला गायनायाव जोबोद गाज्रि जायो आरो ना माने खोथियाया उनाव खोथियाया ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो नेसिगोन बियो जेनेबा दानसे बा दानसे खावसेनि उनाव जोङो बेखौ फुनायखौ नुनो मोनो। ओमफ्राय मेन दुब्लियाव जेनेबा फैबा फैबा जोङो खेबथाम हालेवनायखौ नुनो मोनो जेराव जोङो गिबियाव हालेवनायखौ खारायनाय होनना बुङो। जेराव माने हाखौ ओरैनो लद्रा लद्रा बिदिनो हालेवनायखौ नुनो मोनो। बेखौ माने जोंनिथिंथ' नांगोलफोरथ' इउस खालामला ट्रेक्टरफोरदोंनो दानिया बारायानो माबा खालामसै आरो ना खारायो ओमफ्राय बिनि उनावस नैजि खेबनि हालेवनाय जायो जेराव जों बेखौ सामार होनना बुंनाय होननाय जायो सामार होननाय सामार होनना बुंनाय जायो। ओमफ्राय बिनि उनाव जोंहा लास्ट केेबनि हालेवनाय जेराव जोङो बर'खौ बर' होनायखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय बिनि उनावनो जोङो बे खोथिया गोलाव गोलाव जानायखौ जोङो फुनानै बे बर' होखांनायनि उनाव आइजोफोरनि हेफाजाबै माइखौ गायनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलथिं बे माइ आबादखौ ओमफ्राय गायखांनायनि उनाव बिदिनो हाल जांख्राफोर जासिगोन जेराव हाब्रु फोनलानाय ओमफ्राय जानाय लोंनाय जमा -जमा जासिगोन ओमफ्राय बिदिनो दानब्रै बा दानबासोनि उनाव जोंहा माइया गोजौ जाना जेब्ला माबा थायो माने मोनो अब्ला जों बेखौ हासिगोन आरो दानियाथ' लेबारफोरखौ हानाय नुनो मोनला मेसिन बाहायजोबोसै। त' मिसिनजोंनो हानानै जोङो बेखौ मिसिनजों ओमफ्रायाय नोंथाङा मा बुंनो सानो?
औ गोदोनि बायदिथ' नंला नोंथां गोदोहायथ' जमा -जमा हालिसे हालिनै मोसौ लानानै जमा- जमा बेबायदिनो ओंखारलायनायखौ नुनो मोनोमोन आजिखालिथ' आरो मेसिनारि जुग होननानै जों मिथिनो मोनो। बेवहाय गासै गासैहाबो ट्रेक्टर बा मेसिनारि आदबफोरजों जों आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनोसै आजिखालि। हाल जांख्रा होनोब्ला नोंथां गोदोनि बायदि जों जमा -जमा जालायनायखौबो इसां नुनो मोनला। हाल जांख्रा होनोब्लाथ' जोंहा जोबथा माइ गायखांबोला जोङो जमायै ना बेदर फिसा संनानै जालायनायखौ खौ नुनो मोनोमोन आजिखालि हाल जांख्रा होनोब्ला न'आवनो संनानै लांनाय बेफोरखौसो नुयो नुनो मोनोसै गोदोहायथ' दुब्लियावनो संनायखौ जों नुनो मोनोमोन।
औ औ
बेबायदिनो आरो नोंथाङा आजिखालिनि आबाद मावनाय होनोब्ला जोङो गोदोनि बायदिखौ जों नुनो मोनला आरो गोदोहाय माने माइ गायनाय समावबो जोङो जमा -जमा हालिसे हालिनै बेबायदिनो सेंग्रा सिख्ला बेबायदिनो सावरि बादालि जालायनाय ओंखारलायोमोन। आजिखालि खोबानो खम नुनो मोनोसै आरो। मोसौजों हालौनायखौथ' जों नुुनोनो मोनला आजिखालि।
औ नंगौ थारैनो
दा बे बेबायदिनो जों गोदोहायबो जिंखा - नोंथाङा फोरमायलांनाय बायदि जिंखा, लाव जोगोनार, खुमब्रा बेफोरखौबो गायना जायोमोन। गोदोहाय जोंहा माने आबाद होनोब्ला जों न' न'खरावनो गासैखौबो मावनानै जानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो नोंथांश आजिखालि माने आबाद होनोब्ला जों बर'फोरखौ बांसिनानो बिदि मावनायखौ नुनो मोनला गासैबो न'खरावनो सोरबा मावोब्ला बेयो ओ फालांगि खालामनोबो मावनायखौ जों नुनो मोनो गिदिर- गिदिर बा बुरजा- बुरजा हायाव जोङो फार्म बायदिहै मावनायखौ नुनो मोनोसै आरो। दा गोदोनि बायदि गो खोरखि हासार बेफोरखौ होनानै जों मावनायखौ नुनो मोनला गोदो दानिया माने रासायनारि हासार होनानैसो जों आबादखौ मावनायखौ बांसिन नुनो मोनोसै आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ थारैनो
दा बिनि जाहोनावबो औ
आं नोंथांनाव सोंदों आरो माने आरो नोंथाङा ओ माने नोंथांनियाव नोंथांमोननि ओनसोलावबोथ' माइ आबाद मावखायो
औ नोंथां
औ ओमफ्राय बिनि अनगा आरो नोंथांमोननियाव ओ मावबावनाय मोनसे आबादनि सायाव नोंथाङा ओ बुजायनो हागोन नामा फोरमायनो हागोन नामा मारै गायो बेखौ?
औ आं जेनेब्ला बे जिंखा आबाद मावनाय बा लाव आबाद मावनाय बेखौनो फोरमायना होनोसै।
औ औ
उम गिबियावनो जोङो जिंखा आबाद बा लाव आबाद एसे एखेफ्रामानो जायो। गिबियावनो जोङो बेखौ
बेगरखौ जोङो बिदिनो लाइन हाखौ मा एवनानै लागोरो बा खारायग्रोनानै लागोरो। बिनि उनावहाय जोङो एसे गोजौ गोजौ गोजौ जेरै आलि खोनाय बायदि बेबायदि बानायना लाग्रोनाय जायो आरो हाखौ। दा बेयाव जोङो मोनसे समानै फाग लानानै समानै गुवार गुसेब बेबायदि नायनानै जोङो गिबियावनो बिनि बेगरखौ जोङो हायाव गरसे बा गरनै बेबायदिनो नांगौ बायदियै थुनानै होग्रोनाय जायो आरो। बेबायदिनो जोङो बेयाव गोबोरखि हासार बा खान्स्रि हासार नङाब्ला रासायनारि हासार होनानै जोङो बेखौ खिलिजासे नेबाय थेयो आरो जेब्लाना बियो खिलिगोन बिनि सेर सेर सेर जोङो बेयाव गन थुनानै होनाय जायो आरो जाहाथे बियो गननि मदद लानानै गोजौथिं मानखोलांनो हायो बेबायदि। जेब्लानाखि बियो मानखोलांगोन अब्ला जोङो दालायफोरखौ नायनानै अबे दालाया साइडजों थांदों बे दालायफोरखौ सिफायना होनानै जों माने बे जिंखा बा लावखौ जोङो गोजौ फारसे जोङो मान्दालियाव ओ जेंलाबो होनानै जोङो बेखौ गोजौ फारसे हगार हरनानै गोजौआव मानलाहैनाय बायदि खालामना लानाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय जोङो बेख खौ जेब्ला बियो मानलागोन अब्ला जे अब्ला बिनि बिबार बार गोन अब्ला बिबारा जो जोला बेबायदि थायो।